हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
दा नोंथां ओ फन खालामनायनि खार'ना जाहैबाय आङो नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जे जों बर' हारिफोरा बा गय फिथाइखौ ओ मा-मा हाबायाव बाहायो? बिनि सोमोन्दै एसे फोरमाय नानै होदो नामा नोंथां।
औ-औ जागोन नोंथां। जोंहा गय फिथ फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' नखर नखर जोंहा गय बिफांफोरखौ जोंहा गायबोखायोमोन आरो। औ बर'नि नखर नखरफ्राव माने गय फिथाइानो मेइन जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा आलासि एबा आल-' आलासि दोमलासि एबा गामिनि ज' ज' थालायोब्ला जोङो गासिबो बेबो गयखौ खौ जोङो जायो गया जाहैबाय मोजांबो एबा गाज्रिबो आरो जोंनिया। जोङो गय फोरखौ ओ जोङो जानाय ओ बेफोरबायदिनि बाहायनायनि सिगां गयफोरखौ जोंहा गायग्रोनायनि सोमोन्दै जोंहा सावरायग्रोनोसै। जोंहा गयफोरखौ जोंहा जोबां ओ गोबां खस्थनि गेजेरजों गायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गय गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो गय बिफांनि ओमफ्राय जोङो ओ फिथाइखौ हानग्रोनांगोन ओ गोमोन-गोमोन फिथाइफोर खौ जोङो हानग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बस्थायाव सोमनानै बस्थायाव सोनानै जोङो ओ सानैसो एबा सप्तासेसो जोङो दोननानै बेखौ मुसिहोग्रोनो हायो आरो मुसिहोखांनायनि उनावहाय जोंहा माने ओ गय खिलिनाय एबा गाजा हरनाया जोंहा मिस जाया आरो एबा लस जाया, औ जेराव नो गय जावैगोन बे जोङो माने गोबां मोजाङै ओ हालौहैनानै एबा जावग्लिनानै जोङो ओ लाग्रोनांगौ जायो आरो। ओ ला खांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो हासारफोरबो होनो हायो जोङो जेरै ओ गोबोर खिनि हासार एबा बोरमा बोरमा खिनि हासार बेखौबो ओ होफानो हायो आरो बेनि उनाव बे ओ जावग्लिनाय जोंनि हाखौ जोङो गोथौ जेराव आलु आलु गायनाय बायदि जोङो हा गोथौ खामनानै जोङो गोलाव गोलाव गोथौ गोथौ खालामनानै जोङो ओ गयखौ जोङो सिदायै दोननांगौ जायो आरो ओ जेराव एक फुट एक फुद जखायै जोङो गय ओ फुलिखौ जोङो जावैनो हायो आरो
औ औ।
बेनि उनावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो हाफोरखौ समान खालामनायनि उनावहाय जोङो बेनि सायावहाय ओ जिगाब जिगाब एबा जिगाब गिसि एबा जिगाब गुन्द्रा बेखौबो जोङो होसिनजोबनानै दोननो हायो आरो। जिहेथु ओ जेसेबांनो गय बिफांफ्रा एबा हाया गरम जागोन एसेबांनो बेयो माने थाब गाजा हरनो चान्स थायो आरो। ओरैनोथ' जोंना गय बिफाङा गाजा हरनो थाखाय ओरैनो ओ ओ जिथाम औ सिरि थाम दान बा ब्रै दान एबा ओ सय मास सिक्स दान बि फोरखौ जोङो लायो आरो बेनि ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गाजा हरखांनायनि उनावहाय जोङो जान्जिसेसो जायोब्ला जोङो बेखौ गायस्लायनांगौ जायो।
औ।
जेराव ओ बारि बागान खालामगोन एबा जेराव गय बागान खालामगोन बेवहाय जोङो बेखौ लांनानै गायहैयो आरो। गय जावखुनो थाखाय जोंहा सिखा एबा खन्थाफोरजोंबो जोङो गयखौ जावखुनो हायो। माने जोङो गयनि हा गय गुदिनि हाखौ जोङो लां नांगौ जायो गथा गथानो। ओ बेनि थाखाय माने जाव खुनांगौ जायो आरो। नङाब्लाथ' जोङो खोथिया फोरबायदि ओ खुनानैबो लांनो हायो आरो नाथाय ओ बेफोरो फुजाया बेनि थाखाय जोङो लांनानै ओ जेराव गय बागान खालामगोन बेयावहाय हाखर जावनानै मोजाङै गायनांगौ जायो आरो। दोसोनांगौमोन। जाङै नङाब्ला दा जोंनिया अखा हादै दैफोर मोनब्ला माने गया थाङा आरो। थैनो सान्स थायो। बेनि उनावहाय जोङो गयखौ जोङो ओ बा बोसोर एबा द' बोसोरसोनि उनावहाय जोङो गयनि फिथाइखौ जोङो मोनहैयो।
मोनो
जिखालिनि जुगाव जोंहा गोबां गय बागान खालामग्रा जाजोबबाय मानोना जोंहा गयनि बाग ओ बेसेना गोबां जालांबाय आजिखालियाव जेरै जोंनि दा ओ सोलिबाय थानाय गय खौ जोङो मिथिनो मोनो ओ सेरसेयावनो जोंना ओ ब्रैजिबा एबा बाजिखौ जोङो मिथि
औ औ
ब्रैजिबा एबा बाजिखौ जोङो मिथिनो मोनो। गयनि बेसेनखौहाय ओ गयनि बेसेना गोरलैयावहाय एबा रानाय समावहाय एसे खमब्लाबो गयनि बोराइ गय बोराइ समावहाय जोङो गोबां दाम लायो। गय बोराइ समावहाय औ ओ जेराव गयनि ओ थाख दसथाखा फैसानि थाखाय जोङो गय थाइसेखौनो खावनै एबा सि खावसे खावसेल' जोङो मोननो हायो। ओ जेरावहाय ओ गोबां मानसिफ्रानो बे फोबादि खम ओ एबा बेसेना बारालाबो बेफोरखौ जायो। मानसिफ्रा जेराव गय बोरायनि मोदोमनाया जाहैबाय ओ जोबोद बोरैबा खि बायदि मोनाम मो एबा सोरबा सोरबा मोजांबो मोनो बेफोरबायदिखौ औ औ आरो ओ जोंहा बेफोरखौ ओ ओब खौ आरो जोंना बेफोरखौ ओ गोबां मानसिफ्रानो जायोबो। मोदोमनायाबो एसे गारजिबो
अ औ माने जोंङो न'खराव बाहायनाय ए होनना बुंङोब्ला आलासि आलासि फैब्ला जोंङो साहा लोंखांनानै बा गय जाहो ओ ओंखाम जाहोखांनानै जोंङो गयखौ होथारनांगौ नङा होमबा नोंथां? बेनि बाद खैबो जोंङो गय फिथाइखौ गोदोनिफ्रायनो जोंङो हाबा हुखा खेराइ बेफोराव जोंङो होबोदों नङा होमबा? उम उम बैराथिफ्रा माने गय लाना थांफालायनांगौमोननो आरो ओ ओ हाबा जेब्लानाखि जोङो हिन्जाव गोदानखौ लाबोनाय जागोन अब्ला हौवा गोदाना गय जरासे आरो हिनजाव गोदाना गय जरासे सोलायलायनाय हुदा ओ नेमखान्थि दं नामा नोंथां ना?
औ दङ दं औ। जोंहा बेफोरखौ गय फाथैबो खौबो जोंहा गोबां बाहायखायो आरो जेरै हाबानि बेलायावथ' जोंहा गयखौ नां खागौआनोसै आरो लोगोसे जे फुजा बेफोरबायदिनो न'खरफोरनि फुजा फोथारनाय बेफोरबायदियाव जोंहा गय बिफांफोरखौ नांगौ जायो आरो
दा जोंनो माने गयनि गयखो गय जानांगौ होनना होननानै बुंङोब्ला जोङो सु सुनैखौबो नांगौ फाथै खौबो नांगौ। माने मोनथामजों ज' जायोब्ला माने अब्लासो जों माने गयखौ जानाय बायदि मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
माने मोनथाम जोथ बुस्थुखौ नांथारगौ आरो गय जानायाव।
औ औ
ओ फाथै, सुनै, गय माने बिराद मोजां जोम जायो आरो मानसिफोरा। दा बे हिसाबै जोंना गयआ साफ्रोमनावबो बागान दंखासै आरो बिजनेस बिजनेस होननानै बुंब्लाथ' जोंङो बागान बिगासे हायाव ओरैनो बेसेबांसो गय बिफां गाय जायो नोंथां? बुंनो हागोन नामा?
औ ओरैनो बिगासे ओ फ्राव जोंङो गयखौ जोंङो बिदि बिगा हिसाबाव गायनायाव जोंङो ओरैनो होनोब्ला ओ सात फुट सात फुटआबो खाथिद्राय जाबावो। जोङो आट फुट बा नय फुट गोजानाव जोङो गायनाय। जायो। बिगसे हाफोराव ओमफाइ जोङो गय बिफांखौहाय गायनो हायो होननानै बुङोब्ला बिदिनो ओ जोङो गय बिफांखौ गायनो ओ नयस एबा हाजारसे बेफोरबायदि जोङो बिगासेयाव जोङो गायनो हायो आरो
औ औ औ
नयस'फैबा हाजासे थाम लुनथेल गायनो हागोन
औ औ
औ औ बेनि उनाव नोंथां औ नोंथांमोननियाव माने गय सायावहाय माबायदियै मा मान होयो एबा माबायदियै
अ ओरैनोथ गय बिफांआव फाथै मानहोयोफाथै मानहोयो ओमफाय मसला बिफां दंना। थां गलमु गलमुरिस होन्नानै बुङो जों ओ बेखौ मान होयो माने गय जेब्ला गय फिथाइखौ मोनबाय जोङो अब्ला लोगोसे फाथैखौबो मोनबाय जोङो लोगोसे ओै मस्लाफि सानखौब मोनबाय जोङो नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे एसे माने ओ मानि थालिरबो गायना होनाय जायो नोंथां। खारन थालिर दा हासिंनिफ्राय बिराद दै बोयो ना नोंथां ओमफ्राय दैखौ सायाव लाबोनानै मा खालामो ओ हानि हाखौ मानि थाजिम खालामनानै दोनो आरो नोंथां। अब्ला थाजिम जायोब्ला मानि गय बिफांआव बिरात मोजां जायो आरो बे मोजां फिथाइ थायो आरो आरो जों दा आजिखा खालि मा नुयो नोंथां ओ गय बागानाव सानहाबो गनायनायखौ जों नुसै दा‌
औ
दा जोङो गय फिथाइबो मोनबाय लोगोसे साहा बिबाङा जायोब्ला साहा बिलाइ खाजायोब्ला साहा बिलाइनिफ्रायबो जोङो रां मोनबाय
औ जोंहा माने ओ साहा साहाबि साहा बागान बारियावसो जोंहा गइ बिफांखौ औ गायनायखौ नुनो मोनो आरो औ औ साहा बागान बि गेजेरावसो जोङो गइ बिफांखौ गायोमोन आरो।
औ औ औ औ औ
ओ गुबुन गुबुन जानो हागौ गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय ओ जिखुनु बिदि गायोमोन आरो उनावहायबो गायजायो सिगाङावबो गाय औ होनबा नोंथां ओ नोंथाङा गइ ओ ओ जानायनि सोमोन्दै मााबायदि बिदि सानो गाज्रि जायोना मोजां जायो गइ जायोब्ला बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो
गइ जाग्रा मानसिफोर सुबुंफोरनि थाखाय गइखौ नांथारगौ जायो मानो होनोमब्ला जेब्लानाखि खि जोङो ना बेदर जायोब्ला खुगाखौ दैल' दैल' मोनो अब्ला जोङो गइखौ जायोब्ला मानिे खुगायाव स्रां मोनो लोगोसे गइया औ ओरै गइ जायोब्ला बेराफारसे गाज्रिबो मानो होनोब्ला हाथाइखौ मैला खालामो ओ लोगोसे ओ बे उदैयावबो जोंनाव माखा
सुुनैया बे सुनै औ सुनायजों जाफोन
सुनैजों जाफायोब्ला अन्थाइ जानायनि समभाबना थायो आरो।
औ
बेै गइ ओ गुन्द्राफोरा हजम जायाब्ला बेफोर गथाव गथाना बुस्थुआ बेफोरो माने बेफोरखौ अन्थाइ जानायनि सम्भावना थायो आरो मैला जानानै थायो जोंनि उदैयाव दा जोङो बेफोरखौथ' बाहारंर् जे नायजोबदो माने जोङो जानो लुबैयो बुस्थुखौ माने अयभास जाबाय नालाय नोंथांना
औ औ ओंखाम जाखांबानो नागिरो आरो सोरबा सोरबा बेदर जानानै ओ बोरै बा बायदिफोर मोनोबा गयखौ मानो लुगैयो आरो गयफोर जानो लुबैथारो आरो आरो खुगा मोनामनाय बायदिफोर मोनोब्ला गय जानो लुबैयो मानसि फोरा आरो औ गयफोरजों माने जोंहा गोबां गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर बानायो आरो जेरै ओ सि खर सिगनेसार बायदि बायदिफोर बानायो गोजोननाय थाबाय थाबाय नोंथां
औ दे होमबा नोंथां ना
औ औ